खोनाबायना नों थां?
औ खोनादों नोंथां।
अ औ बिदिब्ला आङो नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' हारियाव ओ जौखौ माबोरै संनाय जायो आरो जौ लोंनानै माबायदि ओ जोङो ओ मोननो हायो गोजोननायखौ बेनि बागै नोंथाङा ओ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
आंदा आंथ' दिनैसिम जौ संफेरनो मोनाखै आरोना थेवबो जा नुदों बेखौहाय आं फोरमायना होगोन आरोना नोंथां।
अ'औ फोरमायनो होदो नोंथां
जौ जौ संनो थाखाय जोंनो अ' माइरंनि गोनांथि जायो ना नोंथां?
औ
औ माइरं नांगोन आरो मा होनो बियो ओ जौआव फोननो थाखाय जोंनो माने ओ गिबियावनो माइरंखौहाय ओ संनाय जायो दे नोंथां
औ
संनाय जायो संनानैहाय बेखौ दा दोनग्रा आइजेंआवहाय बेखौहाय दिहुननानै दोननाय जायो आरो ना
औ
दोननानैहाय बेयाव एमाव फोननाय जायो आरो बकार खायसे खायसे एमाव होनो खायसे खायसे बा खारनो आरो ना नोंथांमोननिखि मा होनो बेखौ
जोंनिजों एमाव होनो ओ एमव बुङो जोंनिजों
औ बेखौ एमाखौ फाननाय जायो आरो ना एमावखौहाय माबोरै बानायो होमबा बेखौबो जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ माइरंखौहाय जोङो। सोमना दोननांगोन सोमना दोननानै देनाय जायो आरो बेखौ मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइखौ नोंथां सिनायोना
एव सिनायो दां
मोखोना बिलाइजों माइरंजों जमा देनाय जायो आरोना देनानैहाय बेखौ
देनानैहाय बेखौ दै एसे होनानै ओरैदि सिथुमनानै गल गल बानायनानै आरोना बिदि बानायनानैहाय बेखौ फोरानना दोननाय जायो आरोना एम आव बानायनो थाखाय
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ बे बिदि गल गल बानायनानैहाय बेखौ सान्दुंङाव फोरानना दोननाय जायो आरो ना बेयो राननायसिम बिदिनो रानबानो बेयो एमाव जाबाय आरो बे एमावखौहाय जोङो गोबां गोबाव सम सिम बाहायजायो आरोना बियो औ बिदिनो जौआवहाय बेखौ फोननाय जायो फोननानैहाय मोजाङै फाननानैहाय जमा खालामनानै दोननाय जायो आरोना
औ नंगौ
आरो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
आं फोरमायना होनोसै बिदिब्ला नोंथांनो जोंनि जायगाजों माबोरै जौ संनाय जौ संनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै नोंथां नोंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया जौखौ माने लों लोंबोदों आरो जोङो दासिमबो जौखौनो जों लोङो गोदो गोदाय बर' माहारिया माने बांसिनानो खामानि दामानि मावनानै जाग्रामोन नालाय खामानि मावनाया मावनानै मेंनाय समाव जोङो जौखौ एसे एसे बिदिनो लोङोमोन आरो जौआ माने लोङोब्ला जोङो सानसेमानि मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनायखौ जोङो बेखौ लोङोब्ला बावगारनानै जोङो हरसे हरसेमानि ओ समखिनिखौ जोङो मोजाङै गोदोयै उन्दुलांनो हायो आरो ओ बेबायदिनो जोङो
बिदि होननानै माने लोंनाय जायो आरोना इसे एसे
औ एसे एसे आ आरो बे जौखौ माने बांद्राय बाहायोब्लाथाय ओ देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां गाज्रि जायो आरो ओ बेबायदिनो जोङो बर' समासाव बांसिन माने आइजो माहारिया सङो आरो ओ जोङो जुमायखौ माबोरै संनो होनो सङो होननानै बुङो ओ जोङो बांसिन बर' हारिया ओ माइ गायो नङा होमबा ओ गुबुन हारियाबो गायो बेबायदिनो ओ जोङो बायनाय जे आरो माइरंखौ न'आवनो बांसिनानो ओ आबाद मावो हिसाबै ओ माइरंनिफ्रायनो जोङो ओ जौखौ बानायनाय देयो ओ जोङो माइरंखौ ओ माइनिफ्राय मिलाव हैनानै ओ लाग्रोनांगोन ओ मिलावहैनानै जोङो ओ जोङो ओ बेसेबांनाखि संगोन ओ जोङो बेखौ ओ सेरब्रै सेरबासो नि जउखौ जोङो बेखौ ओ खेरखाफ्राव लानानै ओ जोङो सुनांगौ ओ जोङो जौ संनायाव बांद्राय माइरंखौ सुनो नाङा दै ओ मानोना ओ जौआ बांद्राय सुयोब्ला ओ जोंना कालार जाया गुफुर बेबायदि जाया आरो फुरगेव गेव जायो बेनि थाखायनो जोङो खनसे बा खायफा खायफा सुवाबो आरो ओ जोङो बेखौ ओ बनाव जोङो थौआव माने ओ दै गुदुङाव ओंखाम जयै ओंखामखौ जेरै सङो बेबायदिनो संनाय जायो आरो ओ जोङो संनानै ओ बेखौ जेब्ला ओ ओंखाम बायदि मोनो अब्ला जोङो ओ गुवार मोनसे बासनफ्राव थालि थालिर बिलाइ बनानै बा जोङो ओ थालिर बिलाइयाव जानाय नङा ओ प्लास्टिक प्लास्टिक बनानै जोङो। प्लास्टिकआवहाय फुरुननाय जायो आरो ओ खुर'ननाय समाव ओ जोङो ओ मोनसे बुस्थु नांथारगौ जायो ओ बेखौनो बुङो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि इमाव बे इमावखौबो जोङो ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय। ओ खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, ओ लोखोना ओ बिलाइ ओ दंफां राखेब बिलाइ, बेफोरबायदिनो मिथिंगानि आनारस बिलाइ बेबायदि माखासे
औ
बिलाइफोरखौनो बानायनाय जायो आरो ओ बानायनायाव जोङो माइरंबो औ होयो नोंथां ओ जोङो माइरंखौबो एसे होफानाय जायो आरो नोंथां। ओ आरो जोङो ओ एमाव खर' होननाय मानि सिगांनि एमावखौ जोङो माने होफाथारनांगौ आरो ओ जोङो गोदान एमाव देनोबा ओ एमाव खर'खौ जोङो होफ्लाबा होफाबासो माने बियो एमाव महराव ओ महर मोनो आरो नङाब्ला ओ जोङो बेखौ फुनब्ला माने ओ जौनि महराव मोननो हानाय नङा जोमाव जागोन आरो माने लोंजायै बेबायदि जागोन आरो दा बेनि थाखायनो जोङो एमाव खर'बो होफानानै ओ दैनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ दैखांनानै ओ जोङो लादुराब बानायनाय जायो ओ बिनि उनाव जोङो ओ एमावखौ ओ जोङो खुर'नना दोननाय ओ माइरंआव फुननानै जोङो बेखौ ओ सानथाम बा सानब्रै साननै साननै सानथाम दोननानै जोङो थौआव सोनानै दोननाय जायो आरो ओ थौआव सोनानै जोङो ओ जिबा जिबा दिननि उनाव लोंजानाय जायो आरो नोंथां। ओ जोङो ओरैनोथ' जौखौ गोबावहालागैबो दोननानै लोंनो हायो ओ बोसोरसेहालागैबो दोननानै लोंनो हायो बेबायदि दोनहाबनाय जौखौ जोङो फिनाय होननानैबो बुंनाय जायो आरो जोङो बांसिन माइब्रा माइरं खौ बेबायदि दोनहाबनानै फिसिनानै लोङो आरो बिनि बोसोरसेहालागै दोननाय म जौनि रङा माने गोमो गोजा बिदिनो अरलायलायो आरो लोंनोबो माने गोदैयै जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जौखौ लोंबोबाय थायो आरो जोंनि बर' समाजाव माने जौ लोंनानै माखासे गोबां माने खहा जानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो ओ जेरै जोंनि ओ बिमाफ्रा बिफाफ्रा जौ लोंनानैनो माने गावजों गावनो बुलायलायनाय नखरफोराव नांज्लायलायनाय बुलायलायनाय नखर गंसेयाव माने गोरोबलायि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायावै आयाव जेबो माने बोसोन होनो रोङि फरायसालियाव थिनहरनो रोङि बेबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव जौ लोंनानै खायसे सुबुंफोरा बांसिन माने गाज्रि जालांनायखौ जों नुदों आरो बेनि गेजेरजों माने औ नोंथां
औ बे नोंथांनि बादिब्ला आरोना नोंथांनि साननाय बादिब्ला जौखौहाय जौखौहाय लोंनाया मोजांनाा ना लोङैया मोजां न नोंथाङा बुंना होलाय एसे
अ नोंथां नोंगौ नों सोंनिया थिगानो नोंगौ जउखौ जोङो जोंनि समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो लोंबोग्रा आरो ज फोरोंनाया मोजां आरो गाज्रि बिनि गेजेराव आं बुंनाया बेनो जौवआ माने गाज्रि बेसाद नङा मोजां बुस्थु मोजां माने देहाखौ जोङो एसे लोङोब्ला देहानि थाखाय जोङो जोबोद मोजां माने बेमार आजाराबो माने खारो आरो नाथाय जोङो जौखौ नांगौसेबां जखाल' जों लोंनांगोन जोङो स' बिदैफोरखौ खाबसे बा बिनि बारा देरखाब बि बिदिल' लोंनांगोन आरो जोङो खापसेनि बारा लोङोबाथाय बियो एलक'हल बुस्थु नालाय बियो माने जोंनि देहाखौ बांसिन गाज्रि खालामो आरो बुरजा लोङोबाथाय बिनि थाखायनो जोङो गावखौनो माने हमथानो हायो बेबायदि गावखौनो हमथानो हाला नालाय नांलायबाय
ए
फायनाय बेबायदिया बांसिन जायो आरो बर' समाजाव जौनि थाखायनो नांजलायनाय खमलायनाय बांसिन जायो बेनि थाखायनो जोङो जौखौ बाहायब्लाबो माने खम बिबांनि बाहायनांगौ औ अब्ला जेबो गाज्रि जाया आरो नोंथां बेबायदिनो जौखौ बाहायोब्ला नोङो खम बिबांनि बाहायनांगौ जोङो जौ बिदैखौ बानायो आरो बे बेबायदिनो जोङो जौ गोरान नोंथाङा मिथिना जौ गोरान ओ जौ गोरानखौ सेरेबबो बुङो ओ बेखौ जोङो जेब्ला जुमायखौ जौ बिदैखौ लोङै लोङै लोंनानै ओ जौआ लोंजायि बेबायदि थासा थासारि जाबाय अब्ला जोङो बेखौ माने मावो आरो जौ गोरान बानायनाय जायो बेखौ जोङो ओ अदाबो जाननानै ओ दोस्राव दोस्राव जाननानै आरो गोजौआव जोङो माने दै जाननानै ओ बेबायदिनो जोङो बहननाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिजोंबो बेबायदिनो बानायोना जौखौ
बो बिदिनो बानायो नोंथां।
नोंथांमोननिजों जौ लोंनानै बर' समाजाव माबायदि गोहोम गोग्लैदों? ओ बिनि सायाव ओ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ आङो आङो जा नुदों बेखौ बुंगोन आरोना नोंथां खादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो आरोना खायसे खायसेखौ बिदिनो नुदों। जौ लोंनानैहाय माने न'खराव बिदिनो ओ सान्थि गैयै आरोना नांज्लायनाय जेब्लायबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय बिदि आरो गावनि गथ'फोरखौहाय माने मोजां लेखा फरा फोरों नो माने रोङि बेफोरबायदि नुदों आरोना
औ नोंगौ नोंथां
औ माने आंनि बायदिब्ला आरोना जौखौहाय एसे लोंब्लाबो माने एसे एसे लोंनांगौ आरोना नांनायनि बांद्रायबो लोंनो नाङा।
औ
औ खहा खालामो आरोना बेयो औ
ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जौ लोंनाया ओ मोजां ना गाज्रि बिनि फिननाययानो जाहैबाय ओ बांद्राय लोंबा देहानि थाखाय गाज्रिखा आरो खम लोङोबा देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेनो आरो एन्सारा
नोंगौ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बे औ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ
औ